नोंथांङा खोनादोंना औ खोनादोंना ना?
खोनादोंना नोंथां हेलौ
खोनादों ना?
औ औ खोनाबाय नोंथां। नोंथाङाबो आंनि रावखौ मोजाङैनो खोनादोंना?
औ खोनादों दे।
औ नोंथाङा दायो मा खालामनानै दङ?
दा ओरैनो दंथ'यो। नोंथाङालाय मा खालामबाय दङ दा?
औ आंबो ओरैनो दंथ'यो दायो।
औ
बोथोरफोरा माबायदि जानानै दङ नोंथां?
जोंनियावथ' बोथोरा दा दोमैलु जानानै दङ अखा हानो नागिरबाय दङ।
अ जोंनियाबो बेबायदिनो एखेयानो दा आङो नों थांनियावहाय फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नों थांजों बा नोंथां खौ लाना नै जों सानैजोंहाय जोंनि माखासे थासारिया आथिखालनि थासारिनि बायैसो सावरायनो होननानै सानदों आरो। सावरायजागोन ना नोंथां?
सावरायजागोन दे।
औ दा आथ आथिखालनि मुगाया गोबां जौगादों बे नङा होमबा नोंथां? जौगानायनि मुगा बादायलायनायनि मुगा दायो सोलिगासिनो दङ। दा सिगांनि रुजुनायाव आरो आथिखालनि रुजुनायाव जुदि जोंङो मोननैनि गेजेरावहाय रुजु जुयोबा जोंङो मा नुनो मोनो सिगांनिख्रुइ आथिखालखौ बांसिन जौगानायखौ जों नुनो मोनदों आरो नङा होमबा नों दां दा नोंथांनि नोंथांनि नोजोरावहाय गोदोनिफ्राय आथिखालसिमहालाग माबादि जौगानायखौ नोंथाङा नुनो मोन्दों बा नोजोर होदों एसे खिन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां माने गोदोनि समा दा ओ जेरैमोन दानि समावथ' बिदि गैलिया गोदो आरो जोंनियाव कलकारखाना इन्डास्ट्रिसफोरबो गैयामोन आरो ओमफ्राय दा बेफोरो जाबोनो हमबाय गारि मथर फ्राबो बांबोनो हमबाय
औ
टाउन सहराबो बारा जाबाय जोंनिया गामि ओनसोलफोरनिफ्राय टाउन सहोराव बाराद्राय जाबाय आरोना
औ नंगौ नोंथां
गामि ओनसोलखौ माने जोंनिआ बाद बारा दानिया गामि ओनसोलखौ आरो बारा मानसिफोरा मोजां मोनलिया टाउनाव बांसिन थाहैनो गोसो जाग्रा जाबाय
औ औ नंगौ नोंथां
औ
दा जोंना फारागा बेनो आरोना सुबुं माहारिया समजों लोगोसे जौगानायखौ नुनानै माने सोलायबोनायखौबो जों नुनो मोनो सिगांनि समफोरावहाय जोंङो हाग्रा बंग्रायाव जिउ खुंनो गोनां जादोंमोन नङा होमबा नोंथां?
औ औ
हाग्रा हाग्रा बा मिथिंगायारि बेसादफोर जाखिनि मोनो जों बैफोरखौनो बुथ बुथुमनानै जानो गोनां जायोमोन। फिथाइ सामथाइ बिदिनो मैगं थाइगं आरो माखासे बिफांनि रोद दा बेफोरखौ जानानै जोङो जिउखु खुंनो गोनां जायोमोन जिब जुनार ना ना बेदरफोर खौबो जोङो मिथिंगानिफ्रायनो बा हाग्रानिफ्रायनो बुथुमनानै जानो गोनां जायोमोन नङा होमबा नोंथां दा आथिखालाव जौगाबाय सुबुं माहारिनि गेजेराव बादायलायनायनि मुगा जोङो दा साननानै लानो हायो हमनानै लानो हायो दा जोंनानै हमनानै ला सिगांनि समफोरावहाय जाबादि सोलोंथाइ मोननांगौमोन बेबादि सोलोंथाइ सिगांनि समफ्रावहाय मोनाखैमोन दा आथिखालाव आथिखालाव गोबां सोलोंथाइ मोन बाय गोरों गोरा जाबाय औ नांगौ बादि साननो साननाय हनाय गियानफोराबो बांबाय बेनिखायनो मा साब औ औ साब साफ्रोमबो सुबुङानो गावबा गावनि थां खिबा आयदाजों आगान सुरलांनो हमनायावहाय गोबां सोलायबाय आरो नङा होमबा नोंथां जायनि जाउनावहाय जोङो मानसिया गोरलैनिफ्राय गोरलै राहाखौ दिहुननानै लानायखौ जों नुनो मोनो आरो रो जेरैहाय सिगांनि स समफोरावहाय जोङो थाबायनानै दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाब से जायगासिम सानसे औ औ सानसे गाहाम सिम हा लागै थाबाय थाबायनो थाङोमोन नङा होमबा नोंथां नाथाय आथिखालाव आथिखालाव नाथाय मा जाबाय गारि मथर औ ओंखारबाय बेफोरनि जाउनावहाय जोङो ओ हान्थिनायाबो गोरलै जाबाय औ औ सहस जाबाय गोरलै जाबाय जायनि जाउनावहाय सुबुंफोरा एसे माने बानाय एबा लोरबांखौ दिन थियो आरो दानिया दानि सुबुंफोरा खम समनि गेजेराव जेरावनो जानायखौ लुबैयो बा खम समनि गेजेरावनो थांनानै फै फिननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आथिखाल आथिखालनि सुबुंफ्रा ओरैबायदि सांग्रां जाबाय माने दिनै गाबोननि खामानि खौ दिनैनो माव -माव गोरो होननानै सानाय नङा होमबा नोंथां दिनै गाबोननि खामानिखौ दिनैनो मावग्रो एडभान्स आरो माने बहुद औ सिगांग्रो जाबाय आरो सिगांनि समावहाय बा गोदान मुगायावहाय गोदोनि समाव आजै -आजौमोननि समावहाय बुस्थुफोरखौ खौ बा जिनिसफोरखौहाय दोनथुमनानै लानो रोङामोन नङा होनोमबा नों दां जा समावहाय जा मोनो बेखौनो जा जायोमोन नाथाय आथिखालाव औ औ ना ओमफ्राय आथिखालाव मा जाबाय सुबुं माहारिया साननाय- हनाय गोसो मेलेमजों सांग्रां जाबाय जायनि जाउनावहाय औ सान गोबां माने लाइफ टाइम माने जिउ जोबजासिमहालागै दोनथुमनायखौसो बांसिन औ नाजानाय नुनो मोनो आरो औ -औ नंगौ नोंथां बेनिफ्राय आरो जोंना सुबुं अनजिमायाबो बांबाय नङा होमबा बेफार -फालांगि माने जेरैबो जौ जौगाबाय जोंना गोदोनि समफोरावहाय जोङो गाननाय -जोमनायखौनो हमनानै ला बिदिन्थि हिसाबै जों गाननाय -जोमनायावहाय सिगां समफोरावहाय जोङो मा खालामोमोन गावबा -गावनि न'खरावनो हिसानसालि थायोमोन नङा होमबा नोंथां बेनिफ्राय औ गावब गावनो दानाय- लुनाय गावनो बानायनानै गावनो गानोमोन गावनो जोमोमोन बेनिखायनो मा बे गाननाय बेफार फालांगिया बारा सोलियामोन नङा होमबा नोंथां दा न'खर साफ्रोमबो हिसानसालि थायोब्ला सोर बायगोन नङा होमबा नोंथां नाथाय आ- आथिखालावहाय मा जाबाय मानसिफ्रा खम समनि गेजेरावनो गोबां रां खामायनानै आरो मा गोबां जि जोम बायदि बायदि रोखोमनि रंगिना संगिना जिफोरखौ बायनानै लानाय जों नुनो मोनो आथिखालनि सुबुंफोरा माने बेफोरबायदि खामानियावहाय गोसो होयिखौ जों नुनो मोनो आरो दा नोंथांनि ओनसोलफोरावहाय माबोरै सोलिनानै दङ बेफोरनि सायाव एसे फोरमायगोन नामा नोंथाङा
जोंनि ओनसोलावथ' माने दानाय दानाय लुनायखौबो लांफाबाय दं आरोना दा जोंनि ओनसोलाव जोंनियाव माने एसेबां सोहोर सोहोर ओनसोल नङा माने जोंनियाव गामिबो दङ नालाय।
औ औ औ।
जोंनि बे गामियाव माने गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय खायफा खामानिफोरा दङ आरो दासिमबो जेरैनो दानाय लुनायफोरा। दङ आबाद मावनायफोरा दङ बेफोरनो दं आरो। आरो जोंनि ओनसोलाव एसेबां माने सोहोरनि माबा जखमा। गोलै फैयाखै माने जोंनियाव दासिम।
औ औ औ किन्थु गामियारि ओनसोलफोरावहायबो जोङो आथिखालावहाय नुनो मोनो सिगांनि माने औ औ सिगांनि आदब। खायदाजों आबादफोरखौ। थ' दा मावनाय जालिया नङा हबा औ औ। सिगांहाय मोसौ मोसौजों हालेवनानै आबाद मावनाय। बेखौ जों नुनो मोनदोंमोन नङा होमबा बेनिफ्राय आथिखालावथ' न'खरावहाय। हेन्द ट्रेक्टर ना गावब गाव गावबा गावनि। गावबा गाव थानायखौ जों नुनो मोनो। बेनिफ्राय ट्रेक्टर सालायो। बेफोरनि गेजेरजों माने खम समावनो गायग्राफोर बुरजा लानानै खेबसे लागैनो माने थाबैनो फोजोबनो हानाय बायदि गायनायखौ जों नुनो मोनो न। नंङा होमबा नोंथां।
औ।
दा जोंना मा होनो माबाफोराबो साननाय हनाय। फ्राबो जौगाबाय माने माबोरैहाय जोंङो खामानिफोरखौ थाबै फोजोबनो हागोन। बेनि सायावसो बांसिन गोसो होयो नंङा होनबा नोंथां। दा। सिगांनि समफोरावहाय आरो मा आलासि जानायफोराबो गोबां सप्ताबा गाहाम थाहैनायखौ जों खोनानो मोनोमोन नंङा होमबा नों? औ नाथायना आथिखालावहाय मा जायो माने गारि मथर थानायनि जाउनावहाय सानसेनो थांनानै। सानसेनो गिदिंबोफिननायखौ जों नुनो मोनो आरो सिगांफोरनि बायदि सप्ताफा गाहाम। थाहैनायखौ जों नुनो मोनला। आरो आथिखालनि सुबुं औ औ। थाबायनानै थाङोमोन आरो थाबायनायजों लोगोसेनो बांद्राय गोजानथारबा जोंङो। मोसौ गारि गराय गारिफोर लानायखौ लानानै थांनायखौ जोंङो खोनानो मोनबोदों। नों नंङा होनबा?
औ
बेयावनो हर थागोमाला बायनानै मोसौ गारिफ्रावनो। हरफा गाहाम थानानै अखानायैसो मोनहैलायनाय बेफोर खोथाखौ जोंङो। बिजाबफोरावहाय फरायनो मोनबोदों नंङा होमबा नोंथां नाथाय आथिखालाव थथ' बहा बेबायदि जाबावनो गारि मथरनि अनजिमाया बांबाय।
आथिखालाव माला मोनहैनानै माला फैफिननो मोनगोन बेखौसो
गेजेरावनो औ औ। रांखावरिबो खामायनो हायो। रांखावरि खामायनो नायजों लोगोसे जेरावनो गोसो बेयावनो बिथांमोनहा थांङो आरो। दा नोंथांनि नोंथांनि बायदिब्ला सिगांनि समनिया साख सिनमोन ना दानि आथिखालाव सोलिबाय थानाय समा साबसिन होननानै नों बुंनो सानो? आरोस सा सिनबा माबोरै सा सिन बेखौबो एसे बरनायनानै खिन्थानो हागोन नामा?
आंनि आंनि बायदिब्ला गोदोनि समा मोजांमोन आरोना दानि समनिसाय माने गोदोयो जोङो रुजु रुमु संसार जाबोयोमोन जमा जमानो गोदोनि समाव जोंनाव मबाइल इदिनो फ फनफोर थायामोन। रायज्लायनो थाखाय जोङो बिदिनो जमा जमा खुगाजों खुगा रायज्लायनायखौ बांसिन बाहायोमोन आरो गोदोनि समाव।
औ औ सावरि बादालि ज' ज'यै जानायखौ जों नुनो मोनोमोन नङा होमबा हाबाफारियानो जा हाबा हुखायानो जा बेयाव माने जोङो ज' ज' खामानि मावलायनायफोरखौहाय औ नुनो मोनोमोन।
हो गावबा गाव गावबा गाव मबाइल फनफोरावनो जामबुंफोरावनो थायो रावजोंबो रावबो रावजोंबो रायज्लायलायनाय जाला खुगाजों खुगा बेफोरो आरो गोदोनि समम औ मिथ
दा जोंनि समाजा सिगां आंनि रुजुनायाव माने जोंनि बुहुमखौनो होननांगोन समाज औ अ होनाब्लाबो जागोन जोंनि बुहुमा ने गोबां जौगानाय जाबाय। मोनसेल' हारि औ मोनसेल' हारि बा मोनसेल' जाथिनि थाख खाय जौगानाया जायाख खै फारफ्रोमथिंबो बुहुमाव जेसेबांखिनि औ हारि हारिसाफोर दङ माने गासिबो जौगाबोजोबबाय आरो
औ
दे होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबायना बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। दे